खोनादोंना नोंथाङा अ
औ
मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
दा ओरैनो बेनो जिरायना दं नोंथाङालाय मा खामना दं?
आंबो ओरैनो जिरायना दं फुंनि माने साहाफोर लोंखांबायना?
औ औ लोंखांबाय नोंथां।
अ
दा जोङो रायलायनो सानदोंमोन दैलि लाइफाव
अ औ औ अ आंबो बेनि सायावनो रायलायनो थांदोंमोन नोंथांजों
औ औ ओ दा जों रायलायनि आयदाया जादोंमोन बा दैलि लाइफ नङा ओमबा सानफ्रोमबोनि
अ अ सानफ्रोमबो
सानफ्रोमबोनि जिउ जिउ जिउनि मोगा मोगि आरो थांखि दा नोंथाङा सान सानफ्रोमबो मोनसे ओ सोंथि आरो नोंथां नोंथाङा फोरमायजागोन जे नोंथाङा बै सिखारनायनिफ्राय फुंनि सिखारनायनिफ्राय नों नोंथाङा ओ रुटिन हिसाबै दैडलि लाइफ हिसाबै नोंथाङा मा ओरै खामानि मावजोबो मोनासिम आरो हर जानायसिम नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना
आंथ' फुङाव जेनेबा इदिनो खात टासोआव खातटासोआव उथिनाय जायो आरोना।
औ औ
खातटा मालाबा सिक्स ओ सिक्स थार्टि बेफोरफोराव उथिनाय जायो आरोना। उथिनानैनो बिदि ब्रास सास खामनानै बिदिनो साहा लोंना नै माने न' स' बिदिनो मा होनो साफा खालामो आरोना न' स' सिबो बिदिनो न'नि
औ
सेथ्लाफोरखौबो बेफोरखौबो बिदिनो सिबो सिबनानै जुदि जिफोर सुनो दोङोबा ओमफ्राय जिफोर खो सुयो आरोना ओमफ्राय सुखांना नै जेनेबा स्टुडेन्ट नालाय त' आं माने अनलाइन क्लास लाबाय थायोना त' एगजामफोरबो बिदिनो थायो नालाय दा बेफोर क्लासफोरखौ लानाय जायो आरोना। ओमफ्राय जुदि न'वाव जेनेबा रावबो फोर गैयाबाथाय बिदिनो ओंखाम फुंनि जेनेबा फुङावबो सानजौफुवाव जोंहा माने खेबसेल' बोथिसेल' बिदि जानाय जायो नालाय त' नाइनसोआव टेनसोआव बिदि संबाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो संखांनानै ओमफ्राय ओंखामफोर जाबाय जानानै बिदिनो खांसि खुरैफोरखौ सुबाय सुनानै बिदि न'वाव थानाय खामानिफोरखौ मावो आरोना बिदिनो मायबाफोर खान सिफोर ओंखारना थानायफोरखौ सुखांनानै ओमफ्राय न' स' बि दिनो इसिं सिसिं बिदि सिबखांनानै बेनि उनाव जुदि बानाय मोनबाथाय ओ मा होनो दसे माने उन्दुयो आरोना ओमफ्राय मालाबा उन्दुवाबाथाय बिदिनो फरायनाय जायो आरोना ओमफाय उनाव उन्दुबाथ' जेनेबा उथिनानै दुगैनानै ओमफ्राय बिदिनो जिफोर सुनायफोर थाबाथाय जेनेबा थिखांबाय ओमफ्राय सेथ्लाफोर जुदि सिब नांगौबा न'फोराव बिदि गैयाबा मा मोना गैयाबा आरो बिदि सिबनाय जायो आरो ना ओमफ्राय बिनि उनाव सानफ्रोमबोथ' बेलासे आङो बिदि दुगैखांनानै माबाखांनानै मा होनो सानफ्रोमबो साथि लगायनाय जायो आरोना बाथौवाव माने बिदि बिदिनो साथि लगाखांनानै साहाथा लोंनानै बिदि फरायलायबाय आरो जुदि फरायखानानैबो जुदि आरो जोंहा माने एसे गोबावजों ओंखाम जायोना थ' माने ओ फरायखांनानै ओंखाम ओंख्रि संनायाव बिदि थाफायो आरोना संफायो बिदिनो
औ औ
बिदिनो ओंखाम सोखाम जानानै बिदि हरावबो खानसि खुरै सुखाना बिदिनो उन्दुनाय जायो आरो ना मबेल दसे मबेल नायनाय जायो आरो ओमफाय उन्दुनाय बिदि जायो आरो आंना दिना बिदिनो थांङो नोंथांनालाय
नोंथां फोरमायनाय बायदियानो एसे
ओ
ओ फोरमायनांगोन जोंनिया आंनियालाय दा फुङाव सिखारनायाथ' गोबां फुंङावनो सिखारो सारराय सारिथायाव सिखारनो गोनां जायो आं जे प्राइभेट फोरोंगिरि नालाय प्राइभेट टिचार खामानि मावनाय नालाय फुङाव सिखारो आरो टिउसनाव फैनो गोनां जायै जायै लोंङैसो साह लोंनानै
साराय पास्तनिफ्रायन साराय आठथासिम टिउसनाव थायो बेनि उनाव थाङो दाथ' बन्द' नालाय दा टिउसनाव सोलिबाय थायो कचिं सोलिदो बे सलिनानै बेयाव थांनानै फरायसालियाव थांनो गोनां जायो फरायसालियाव दुइथासिम थानो गोनां जायो दुइथानिफ्राय आरो न'आव फैनानै दुगैनानै ओंखाम जानानै आरो टिउसनाव फैनो गोनां जायो बेबायदिनो दैलि थांबाय थायो आरो स्कुल थासान्दि दासान्दि बिदिनो
ओ
ओरैनो दैलि लाइफ होनोब्लाथाय फुंङावनो ओरैनो जोंङो सिखारनानै बा फुंङाव बेरायगलांना थांनांगो मालाबा खारनोबो थांङो थाबायथिंनो थांङो बेनि उनाव जि सुम सुनो थायोब्लााथाय सुनो गोनां जायो बिदिनो आरो गावनि जि साखोन सिखोन खालामनो गोनां एसे फरायनो गोनां थायोब्ला फरायनो गोनां बहि नायनो गोनां थायोब्ला बहि नायनो गोनां जायो सान बेबायदिनो आरो जों मावनो गोनां जायो आरो दैलि लाइफखौ आरो मालाबा गावनो ओंखामबो संना जानो गोनांबो जायो आरो मालाबा मालाबा साम टाइम आरो संनो गोनां जायो औ ओरैनो नोंथांङा मा मा मावो मावो ओरैनो आरो हबिस हिसाबै दैलि लाइफआव नोंनि रुटिनाव बा साब सिन मा मा खालामनानै ओरैनो सान बे सानसेयाव ओरैनो मोजां मोनो आरो
ओ बांसिनानो बिबारफोरखौ जोथोन लानानै मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो बेनि उनाव बिदिनो न'फोरफोरखौबो जेनेबा साखोन सिखोनै लाखिनानै जेनेबा एदिनो बेखौबो मोजां नाङो ओमफ्राय बिदि सल'फोर खोनासंनानै बा खननानै बिदि बिदिथ' खननो रोंङा थेवबो जेनेबा सल' खोनासंनानै मो
औ औ
बेखिनियानो नोंथांङा मा मा खालामना मोजां मोनो? ओमफाय आरो मा होनो नभेल नभेलफोर फरायनानैबो मोजां नांङो आरो ना।
औ औ
ओ
औ दा दैलि लाइफ होनोब्लाथाय जाहा मावनो गोनां जि खामानि गानाय दोननाय जिथु रुटिनिखौनो बुंजायो आरो दैलि लाइफ होनोब्ला नोंथाङा जे फुङाव फुङाव जि मावो सानफ्रोमबो बेखो मावबाय थानांगोन नङा होमबा दैलि दा दैलि दैलि लाइफआव जौड़ो सानफ्रोमनिबो जि सानफ्रोमबो जि सलिबाय थानाय नोंथाङा जि ओंखामानो सम बेखोनो जोङो दैलि लाइफ होननांगोन नोंथाङा फरायानो फरायबायानो था बेखौबो दैलि लाइफखौनो बुंनांगोन बा जियानो सु नोंनि बे दैलि लाइफ बे मोनसे खामानि रुटिन जागोन आरो बे बिदिनो जोङो सानफ्रोमबोनो जि खामानि मावबाय थानाय सानफ्रोमबोनो जों बेखौ मावबाय थानायखौनो जों दैलि लाइफ होनगोन स' दा दैलि लाइफआव जोङो ओ ओरैनो जोङो हेबिट हिसाबै नोंथाङा बबेखो लायो हेबिट हुदा हिसाबै? हुदा हिसाबै नोङो साबसिनै माखो मोजां मोनो जे हुदा बे हुदा जाखाबाय आरो नोंथां बे लाइफआव
अ
बे हुदा जाबाय आरो औ औ औ सानफ्रोमबो थारमाने हुदा जालांखाबाय आरो बेबायदि मा दं आरो नोंनि लाइफआव
थ' फुङावथ' आं ओ ओ फुङाव सिखारनायाथ' आंना माने बांसिनानो बलाबा बलाबा बिदि फुङाव सिखारनायखोथ' बुंजानाय नंखाया ओमफ्राय बिदिनो माने साखोन-सिखोनै न'खोनो साखोन-सिखोनै लाखिनाय आरो गावखौ साखोन-सिखोन ला खिनाया माने बेयो माने मोनसे आंना बि
औ
बिदिनो हुदा
औ औ औ आरो नोंथांनि मुं नोंथांनि बे दैलि लाइफआव गाज्रिसिन हुदाया माबे जागोन?
बे मालाबा मालाबा आं माने फुङाव थाब उथिनो हाया माने हराव मालाबाफोर बिदिनो जेनेबा सानाव आं मालाबा बिदिनो खामानिफोर मावनानै जेनेबा टाइम होनो हाया जायोना फरायनायफोराव थ' बेखायनो माने आङो मालाबा हरालासि फरायनाय जायो दाथ' आरो
औ
ओम बिदिनो ओमफ्राय बिदि मग टेस्टफोर जाबाय थायो थ' आङो उन्दुनाया एसे लेटै उन्दुबाथाय ना बिदि फुङाव माने सिखारनाया एसे सिखारनो हाया आरो आङो ओमफ्राय बिनो आंना मा मोजां नङा माने फुङाव थाब बारा सिखारनो हाया आङो सिखारनो नागिरो फुङावनो ओमफाय किनतु हाया आरोना
औ औ
आरो उन्दुनो उन्दुनो ओंखारबाय थायो आं माने टाइम मोनबानो दसे जुदि बिदि फ्रि टाइम मोनबानो माने उन्दुनोल' उन्दुनोल' लुगैबाय थायो आरो बिदि होम
नोंथांनि बे मोनसे गाज्रि हुदा जाबाय आरोना
ओ ओं गाज्रि हुदा जादों
दा दैलि लाइफ होनोब्ला नोंथाङा साबसिन संनाय-खावनायाव बेस्थ' थायोना थाया?
संनाय-खावनायावथ' दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय त' जोंहा माने पेरेन्टसआबो न'वाव गैया जाहैबाय नालाय ओमफ्राय आबै आबौजों जों थायोना त' माने बांसिनानो संनाय खावनायखौ आंनो खालामनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय दाथ' माने दैज्लां बोथोर नालाय माइ गायनो थांनाय जायोना दा बिदि आंनो बांसिन संनाय जायो आरोना उम
औ
ओमफ्राय बिदिथ' ओरैनो संबाय थानाङा खिन्थु न'फोराव रावबो गैयाबाथाय बा आ सोलाबाबाथाय इदि बिदि संनांगौ जायो आरोना औ उम
नोंथाङा संनाय खावनायावबो ओमबा नोंथाङा हायो होमबा बनिख्रुइ साबसिन नोंथाङा मा मैगंखो सं संनानै मोजां मोनो आरो ओंख्रिखौ
ओंख्रिखौथ' आं मैथा मैथा ओंख्रिखौहाय माने गावबो जानानै मोजां मोनो आरो संनानैबो मोजां मोनो आरो
औ औ
मैथाखौ उम मैथाजो ना जेनेबा जियानो जा मैथाजों बेदरफोरबाबो बिदि मोजां मोनो आरो ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौबो मोजां मोनो खिन्थु आं बारा माने बेफोर ओंख्रिखौ सङा आरोना
औ औ
संनाय जाया उम
औ आदसा समाबो जोबबाय नोंथां।
औ औ ओ दे ओमबा दे